हेलौ
औ हेलौ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों दे।
अ माबाफोर जाबायमोन नामा नोंथां?
जानायालाय जाथ'आखै माने साहाफोरसो लोंबाय आरो।
अह।
नोंथाङालाय जाबायना जायाखै?
आंबो जाथ'वाखै नोंथां। साहा लोंनानै ओरैनो माने जिरायगासिनो दङ। खबरफोरा बा बोरै नों थांनिया?
खबरफोरा मोजाङै दे नोंथांनियालाय?
आंनियाबो मोजाङानो। साहा लोंखांनानै आङो माने नोंखौ गोसोखांदों आरोना नोंथां जे जोङो मोनसे ओरैनो थास्लायस्लाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै सानदोंमोन आङो। नोंथाङा सम होनो हागोन दा?
औ औ हागोन हागोन।
ओ आं आयदानि सायाव आयदाखौहाय आवगायग्रोनोसै आङो।
औ औ आवरायना हो।
आइदाया जोंना मा होनो आं दा जायखौ सावरायनो होननानै नोंथांनो माने कल खालामदोंना बे आयदायानो जाहैबाय जे बिफां लाइफांनिफ्राय जों जेनेबा मा मा मोननो हायो होननानै नों सानो?
दंफां लाइफांनिफ्रायथ' जों बहुद बायदि बायदि रोखोम मोन रोखोमनि मुवा बेसाद बाय-बाय जानाय लोंनाय जानाय जा इफोरखौबो मोननो हायो आं बुंनोसै दा दंफां जेरैबायदि जे दं फां दंफां-लाइफां गैयाबाथ' जों थांना थानो हा नाय नङा जेरै दंफां-लाइफांजों दंफां-लाइफांनिजों जोङो अक्सिजेन मोनो दंफां-लाइ फां गैयाबा जों हां ला नो हानाय नङा। ओमफ्राय आरो दंफां-लाइफांजों जों दंफां-लाइफांजों गोबां बायदि बायदि रोखोमनि मुवा बानायनो हायो जेरैबायदि आरागा बिस आरांगा, बिसना, टेबोल ओमफ्राय न'आव न' फोराव होनाय दरजा, खिरखि खौबो बानायनो हायो आरो ना। ओमफ्राय आरो आरो ओमफ्राय दंफांनि बिलाइजों बा दंफांनि थानाय बा दंफांनि थानायाबोथ' राननानै खोरियोना बेफोर थानायजोंबो जोङो अरबो सुनो हायोना सुनो हायो खाम संनायफोराव बाहायनो हायो बेजों ओमफ्राय दंफांजों कार्डबो बानायनो हायो ओमफ्राय आरो बायदि आरो खायसे खायसे दंफांखौ जिहेतु बेबो खामानि जाया आरो। आरो कापफोर बानाय जाया बा। आरांगा बिसनाथ टेबोल बेफोरखौ बानाय जाया हबानिया आरो जों बनबो खालामना ला हायो आरोना।
औ अर सुनो थाखाय ओ।
आरो आरो दंफां लाइफांनिफ्राय जोङो बहुत फिथाइ जेरै फिथाइ होग्रा दंफां बिफांनिफ्राय जों फिथाइ मोन ओ। जेरैबायदि थाइज जौ। खान्थाल। ओमफ्राय थाइजौ खान्थाल आरो। ओ थाल अ सिलिखा जलफि ओमफ्रायो लिसु
औ
खौबो मोननो हायो जेरै आंगुर फिथाइ आपेल फिथाइ खौ मोननो हायो आरो ओमफ्राय जोंनि थिं आरो जाम होननानै बुङो नोंसोरथिं मा होनोबा
औ जोंथिजाय जामखौनो बुङो
औ औ बि
जाय थाइग्राया दा बै जामुं फिथाइया दा जाजालायोना औ औ बे औ जामुं फिथायाइाबो मोननै थायोना मोनसेया एसे माने गोजा मोनसे दुखु मोननै सोमब्रोमब आरो मोनसेआ गोजा सोमब्रोमब्रोम ओमफाय गुफुर बिदि थायो आरो
औ थायो ओमफ्राय ओमफ्राय आरो ओमफ्रायो माब
जेरैहाय न' बां लुनायावबो बाहायो
औ औ औ न' बां आं लुनायाव बाहायो
जोंनियाथ' गोदो बिदि पाक्कानि बा सिमेन्टनि बिदि बानायनाय गैयामोन नालाय मा होनो बै ए एन्जु जुर बानायनो जे बै खुन्था जे गायोना बे खुन्थाखौनो जोंना माने गाम्बारि सिगुन साल बे फोरबायदि माने दंफांफोरखौहायनो हुंथा खालामनानै न' लुनायावबो बाहायोमोन आरो लोगोसे बे थखौ दंफांखौ सिन नायो दा नोंथाङा जे बेजोंनो जे न' लुयो सायाव जे जिगाब जिगाब खोबनाय बायदिया बिदि खोबोना थिं दा जों जेरै बाहायो थिं बेबायदि माने बेै थख' दंफांनि बिलाइखौनो बाहायोमोन आरो थिंजाय गाम्बारि दंफां होननानै बुङोबा गाम्बारि दंफांखौथ' जोङो सिनायोना? बांसिनानो जोङो बे गाम्बारि दंफांखौ बर' बर'नि मा माखासे हाबा हुखायावबो बाहायो जेरैहाय खामफ्राइ जों बेखौ माइनाव दोनो ओमफ्राय आरो हिनजाव गोदान लाबोबा आथिं हौवा गोदान हिनजाव गोदान लाबोबा जे आथिं सुनानै होयो गामबारि खामफ्लायाव लानानै बेयावबो गाम गाम्बारि दंफांखौ बाहायो लोगोसे आरो बिथिं जाय ओ उलार उलारखौथ' सिनायो दा? जों जेराव फिथा देयो अन अनजे देयो जोङो औ । बेखौहाय देनो थाख गायबो माने उलारबो बानायो ओमफ्राय आरो हेबोला रागायाथ' थाखागोन हो? आरो न' बां लुनायावबो आरो गाम्बारिया आरो मोनसे जोंनिथिंजाय नोंसोरनिथिं जाय ना जायाथाय जोंनिथिं गाम्बारिनि बै बिबारा बे बिबारखौबो जों अनला खारि जायो
औ जोंनि
थां मोनिथिं
जोंनिथिंबो जानाय थाङो उं। बिदिनो आरो जोङो दंफां लाइफांखौबो नाङि खामानियाव बाहायनाङा आरो जेनेबा नांगो खामानियाव बाहायनांगौ खारन दानि जोंनि दा बाय बिस ओनसोलावथ' जों दा जेरैबाय बासिनोङो दंफां लाइफांखौ बांसिन दानो नाङाबाबो दानफाहैगासिनो दोङ ना उम आंनि आंनि बादिब्ला औ
बारहावा फ्राबो गुबुंले जाबोबाय नालाय गारि मथर बायदिसिना बांनो हमबाय। बेफोरनि थाखायनो आरो माखासे सावन गारि मथरावबोथ माखासे दालाय आवाज फैया होनबा नैबेफोरनि थाखायबोथ आबहावाया गुबुंले जायोना। बेफोरनि थाखायबो बिफां लाइफां हाबौ हाया गायोबा मोजां आरो। आरो बिथिंजाय हां लानायफोराव उसुबिदा जानो हमदों नालाय। आंनि मथेबाबो सानो आरो आं बिफां लाइफाङा मानसिनि जिउआवहाय जो बोद गोनां बिफां लाइफ फां थाबासो जों थांना थागोन। बिफां लायफां गैयाबा जों थांनानै थानाया गोब्राब दानि नि मुगायाव आरो गोदो थ' बिराद ग्रोम ग्रोम दंफां लाइफां दंमोन। दायो आरो मानसि बांबाय बिमा बिफा फिसा बिदिनो गथ' गथाय देरबाय हाबा जाबाय न'खर न'खर जानो हमबाय। बेबायदि जानाय जाहोना जायगा फोरा गुसेब जाबाय। आरो बिफां लाइफां गायालासिनो बेफोरखौ दानफायनानैसो मानसिफोरा थाग्रा न' लुनो हमबाय। आरोे बि थिंजाय दुब्लि फोथाराव थ' दानिया फुरा माने प्लेनसो जाबायना? जोंथिंथ' दुब्लि फोथारफोराव माने दंफां लाइफांखौनो मोननो थांलिया।
औ
दंफां लाइफां जुदि गायो होननानै बुङोबा जोंनिथिं बांसिनानो गय दं फां गायो । नारिखल दंफां गायो । बेखौनो बांसिन माने थांना थानायनि जिउ राहा महरै गय बिफांफोरखौहायबो गायनायखौ नुनो मोनो आरो ।
औ आरो जोंनिथिंबो गय दंफां गायो । बांसिनानो दानिया गय दंफां खोनो गायो आरो । गय दंफांजों एसे गय दंफाङा गायबाथाय एसे जोंनि जोंनो नां गो जानाय मुवाफोरखौबो सुफुंनो हायो आरो । नांगौ जानाय जेरै गय गय दंफांनिफ्राय जों गय फिथाइ जाबा जेरै गय फिथाइखौ बा माबा माबानानै ओमफ्राय मा होनो आंनि बादिब्ला सानो आङो दंफां लाइफां खौ दानफानायखौ बांयाइ खम दानफायबाबो माने दान फायबाबो दंफांखौ दान फायनायनि सिगां बिनि बेयाव दंफां दंफां बां फायनानै आंनि थाखाय दं फां गायफिनांगौ बिदि सानो आरो । आङो ओमफफ्राय जों आरो जों आरो जों आरो सान्दुं गोसाब्लाबो जोङो दसे थ जोङो सायाव थानो लुगैयो ना सा दंफांनिफ्राय जों सायाबो मोनो । आगोलनि दिनावथ' जोंनि इदि फेन फेनबो गैयामोन दासो फेन जाबाय एसि जाबाय इफोर जाबायना एसि एसि एसि नामा होनैफोरथ' दोङो दा थेवबाबो बे बेफोरनि साय दंफांनि दंफां नि बारखौ साब सिन मोजां नाङो आरो रो ना
औ आलादायानो जाखायो बे फोर माने खारेन गुम फिनाय नालाय सब गरमसो जायो बांसिनानो जायनि थाखाय जों माने जोंनियाथ' गामियारि ओनसोल नालाय बेफोरबायदि एसि फांखा बेफोरखौ बारा बाहायनाय जाया आरो फुरा बिफां लाइफां मोना बे समफोरावनो ज' ज' जाजाय गामिनि बिहामजोफोरानो बिखुनजोफोरानो होना मानो गथ' गथायानो होना मानो जोंनिया माने लांगोनायाव ओंखार नानै सायहा जायो आरो बार जायो गुसु गुसु बार बारोना जेराव बिफां लाइफां थायो बेवहाय बारफोरा सुदेम जायो आरो गोजोन सुदेम जायगाफ्राथ एसे थान्दा थान्दा जायो गुसु बेफोरबायदि जायो आरो जुदि नोङो बिफां लाइफां थायोबा बेफोरबायदि बारहावाफोर औ जों मोननो थाङो थाङो आरो दारो बिफां लाइफां फानो बां खमनिफ्राय खम जाबोनो हमबाय गुबुंले बारहा बारफोरखौसो जों जानाय जायो नङा होनबा
औ औ आरो जेसेबांनो दंफां लाइफ फां थायो अखायाबो हायो आरो दं फां लाइफाङा अखाबो लाबोयो दा जोंनि दा ओनसोलाव दंफां लाइफाङाबो खमिगासिनो अखाफोराबो एसे एनै खमिगासिनो ना
आरो नोंथाङा मोनसे खोथाखौ गोसोआव दंना गैया जों मिथिंजाय आरोना उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बै सिगुन दंफांखौथ सिनायो दा
औ औ सिगुन दंफाखौ सिनायो
उननि गिलाइायाव जे मोनसे जों ज जायखौ गुस्थियाव लागायो बिब्दि मोनसे गोजा कालार गायो नंङा होनबा बे गोजा कालारफोरखौ गथफोरा माने बेखौहाय लागायो आरो जोंनिथिंजाय देलायनाय महर लागायो सेम फ फ्लेबानो जे बि कालार मोनसे माने गाब मोनसे गायोना रं बे रंखौहाय माने गुस्थियाव नोंथां मोननिथिं
जोंनिथिंबो लाग जोंनिथिंबो बिदिनो गेलेयो नाथाय दानि गथफोरखौथ मिसिखायो मबाइल फोरजोंनो थायो बांसिनानो बेफोरखौ आजिखालि बारा गैलै आरो जोंनि दिनावबा बेफोरजोंनो गेलेनानै थायोमोन जों मबाइलबो मि मिथियामोन माबो मिथियामोन । बेजोंनो जोंनिया स्कुलनिफ्राय फैबाय बिजोंनो गेलेबाय सिगुन बिलाइ आरो जे मोनसे दंफां दोंङो जेरैबायदि बे बिबारा गोजा गोजाना ओमफ्राय गोलाव गोलाव मा होनोथाय बेखौ आं मिथि ला नाम खो बावबाय बेजों आरो आसगुर बानायसोयोमोन ना?
नोंथां सालायनायखौ दोनथनोसै नामा? मा उनफोराव सावरायलायनोसै औ औ दे ।
दे गोजोन्थों ।